हेल' औ ।
औ खोनादों आंनि बुंनायखौ खोनादोंना औ ।
औ खोनादों नोंथां ।
मोनाबिलि समनि ओ गो-गो-गोबाङैनो ओ अ-अ-अननाय आरो हहामलायनाय जा-जा-जासिहरनाय थाग्रोनाय जाबाय।
औ औ । नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय गोजोन हरनि मोजां गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाग्रोबाय ।
औ औ नोंथांजों मोनसे गोनां आयदा लानानै सावरायलायनो होननानै फैनाय जादों ओ सावरायजागोन दा औ ओं । दा जोंहा ओ आयदायानो जाहैबाय सा सावरायनो लानायनि गोग्गो सोलोंथाइ लानानै माबादिहाय जोङो जौगासार एबा जाफुं सार सासे गोग्गो सुबुं जानो हायो । थिग बेनि सायाव सावरायनो लादों आं एसे सावराय औ औ सावरायना होनोसै । माबादिहाय मा दा जोंहा ओ गोग्गो सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जोंहा सासे सुबुं एबा थांना थानायाव जिउनि थांना थानायाव जोंहा ओ सासे सुबुंनो गोग्गो सोलोंथाइ लानाया गा गोनांथार एबा गोनांथार बाहागो होननानै आं सानो । मानो होनोब्ला जोंहा गोग्गो सोलोंथाइ जानोब्ला एबा लानो नांगौ ब्ला जोंहा बायदि रोखोमै सोलों थाय लानो हायो । दा थिग बेबादिनो जोंहा सोलोंथाइ थाइखौ उम जिउआव ओ साख्रि मोन मोनथारगोन एबा जा जिउआव जाफुंसार जाथारगोन बेनि थाखायल' जोंहा ओ सोलोंथाइखौ लानाय जाया मानो होनोब्ला ओ गासै बोथ मोनसे जिउआव जाफुंसार जाजुबनो हाया नालाय गासैनिबो जिउआ समान नंजोबाय एबा गासैनिबो खाफालनि लिरनाया एखे जाजुनानै फैया नालाय बेनिखायनो सोरबाया जाफुंसारो आरो खायफाया ओ जोंहा थालांनांगौ जायो उम उम दा बेनि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा सोलोंथाइया जाफुंजार जाफुंसारनाय एबा जाफुंसारिनि ओ गेजेराव जेबो ओ बा फारागथि गोग्लैना फैया मानो होनोब्ला जोंनो थांना थानायाव सोलों थाइया गोनांथार। औ मानो होनोब्ला जोंहा बायदि रोखोमनि खामानि मावनाय संसार जानायाव जा खामानि मावलांनाय बैफोर खामानि मावलांनायफोराव जोंहा सोलोंथाइया नांगौ बादि गोनांथार जानानै फैयो। मानो होनोब्ला जोंहा सोलोंथाइ गैयाब्ला ओ जेबो खालाम खामानि खौनो मावनो हाया आथिखाल थिग बेबादिनो जोंहा जेरावबो बायदिसिना खामानियावनो जोंहा सोलोंथाइखौ गोनांथि जानानै फैयो। दा जोंहा सोलोंथाइ लानां ङोब्ला जोंहा गिबियावनो ओ सोलोंथाइ होनोब्ला जोंहा जा जोनोम जानायनि सासे लाइमोना जोनोम जानायनि उनाव गथ'आ ओ जों गिबि सोलोंथाइखौ बिमा बिफ बिमा बिफानिफ्रायनो मोनग्रोनाय जायो गिबि गुरु होननानै बुङोब्ला जों बिमा एबा बिफाख खौनो मोनथिनाय जायो एबा होनना बुंनाय जायो। बेनि उनावहाय जोङो ओ सोलोंथाइनि बिथिङाव बुङोब्ला जोंहा गुदि सोलोंथाइखौ जों बिमा बिफानि मोननाय जायो बिमा बिफानिया बेनि उनाव जोङो जा फरायसालियाव थाङो गुदि फरायसालि जायखौबो जों बुङो एल पि स्कुलाव थाङो बेखौ जोङो आं गाहाय फोरोंगिरिनिफ्राय मोननाय जायो जाय गुदि फरायसालिनि फोरोंगुरु बिसोरनिफ्राय मोननाय जायो। जेरैहाय जोङो बायदिस नाथाय सोलोंनो हायो जेरै अ आ क ख से नै थाम बायदि बायदि रोख रोखोमनि जोङो सोलोंथाइ लानो हायो गुदि फरायसालियाव दा बेनि बिथिङाव अ बुंनो थाङोब्ला सोलोंथाइखौ बायदि रोखोमनि रावजों जों ओ सोलोंथाइ लानो हायो जेरै असमिया राव बर' राव इंग्लिस राव इंराजि राव बायदि बायदि रोखोमनि रावजों जों गोग्गो सोलोंथाइ लानायखौ जों नुनो मोनबोगासिनो दङ'। दा जोंहा बेनि गेजेरावनो जोंहा बर' रावाबो मोनसे ब बर' रावआवबो मोनसे गोग्गो सोलोंथाइ लानानै जों जाफुंसारबोनायखौ जों नुनो मोनबोगासिनो दङ'। दा थिग बे रोखोमैनो जोंहा गुदि फरायसालिनि उनाव जोंहा गेजेर फरायसालि थायो गेजेरावबो जोंहा गोबां रोखोमनि सोलोंथाइ सोलोंना मोनो फोरोंगुरुफोरनिफ्राय मोजां मोजां गियान बोसोन। जों फोरोंना मोनो सोलोंना मोनो जोंबो सासे गोग्गो सोलोंथाइ लानो गोनांब्ला जोंहा जोंनियाव एबा सासे फरायसालियाव बायदि रोखोमनि गियान थानांगोन। जेरैहाय ओ गेदेरखौ मान होनो रोंनाय, फोरोंगुरुखौ मान हो नो रोंनाय फोरोंगुरुनि खोथा बाथ्रा मानिनाय, गेदेर गोलावनि बाथ्रा मानिनानै सोलिनाय, उन्दैखौ अननाय, बजबनाय बायदिफोराबो मोनसे सोलोंथाइनि मोनसे गोनांथार बाहागो। सोलोंथाइ लानायनि जा फरायसानि बाहागो गोनांथार दा बे बिथिङाव जोंहा बुंनो थाङोब्ला जोंहा सासे फरायसालिया बायदि रोखोमनि खामानि मावनांगौ जायो गोग्गो सोलोंथाइ लानाय बिथिङाव बुङोब्ला जोंहा ओ सासे फरायसाया गोग्गो सोलोंथाइ लानायनि बिथिङाव जोंहा जौ जुवा, निसा जातिय' बुस्थुफोरनिफ्राय जानगाराव थानांगौ मानो होनोब्ला जौ जुवाया जोंनि जिउनि हान्थिनाय लामाखौ गेदेर सस'आवनो ओ जोंहा ओ बाइफ्ले होनायखौ जों नुनो मोनो। गोबां लाइमोनफोरा एबा गोबां फरायसाफोरखौनो जोङो गेजेर ससेयावनो फरायफुबाय थानाय जा सोलोंथाइ लाफुबाय थानाय बे समावनो बिथांमोना जौ जुवाजों गोदो हाबना थानानै गावनि जिउ एबा गावनि संसार खौ ओ खोमसि लामाजों ओ आगान सुर होलांनायखौ जों नुनो मोनो। थिग बेबादिनो जोंहा गोग्गो सोलोंथाइ लानो थाखाय लानोब्ला जोंहा सासे सोलोंथाइया बेफोरनिफ्राय जानगाराव थानांगोन आरो मोजां खामानि मावलांनांगोन। जेब्लाबो थिग बेबादि बेबादिनो गोग्गो सोलोंथाइ लानानै सासे फरायसाया गावनि जिउआव जा फुंसार जानो हायो। ओह समाजनि एबा हारिनि मोजां खामानि मावलांनो हायो ओ गावनि आथिङाव गसं थानो हायो गोजोन संसार जालांनो हायो होननानै आं सानो दा बेनि अनगायैबो आं बेखौनो बुंनो सानो जे ओ मोनसे ओह जौगासारनो थाखायल' जोंहा आंथ' गिबियावनो बुंखाबाय ओ सोलों लोंथाइ लानानै जाया बायदि रोखोमनि फालांगि गि बेफार फालांगि खालामनायावबो जोंहा सोलों थायनि गोनांथि जायो थिग बेबादिनो जोंहा ओ फरायनायखौल' जोङो जोंनि जिउनि सोलोंथाइ लानांगौ फरायनायखौ खौल जोंदि जिउनि सोलोंथाइ होननानै बुङा मानो होनोब्ला जोङो सोलोंथाइ बायदि रोखोमनि मोननो हायो जेरैहाय सासे आबादारिनिफ्राय जोङो आबादखौ माबादिहाय मावनाय जायो बेनि आबाद मावनायनि नेर जा नेमखान्थि बै आबादारिनिफ्राय सोलोंना ला नायखौबो जोङो मोनफा एबा मोनसे सोलोंथाइ होननानै बुंनो हायो नंगौ जा नंगौना नोंथां औ औ थिक बेबादिनो औ औ गुबुननिफ्राय मोनथिनानै मोनि बाथ्रा एबा खोथा मोनथिना मोन नि जा मोजां मोजां खोथा बाथ्राफोरखौ मोनथिना मोननायखौबो जोङो मोनसे सोलोंथाइ होननानै बुंनाय जायो थिग बेबादिनो बायदि रोखो खोमनि गोग्गो गोग्गो सोलोंथाइ जोङो जोंनि जिउआव लानो हायो आरो बेबादिनो जोङो अरायबो जिउआव दावगालांनो हायो होनना आं सानो सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों थिग बेबादिनो जोंना सोलों थायनि बिथिंङाव बुंनो थांङोब्ला जोंहा गोजान जायगायाव दावबायनो थांङोब्ला जोंहा नुनो मोनो जोंङो गु-गुबुन जायगानि एबा गुबुन ओनसोलनि रावफोरा आलादा आलादा जायो जेरै हाय इंलिस, इंराजि हिन्दी बायदि बायदि रोखोमनि जाय गा लाना जायगा ओ राव सोलायनायखौ जों नुनो मोनो। दा बै जायगायाव थांङोब्ला जोंहा बै जायगानि जान ओ लिर खान्थि लिरनाय बिखान्थि जाय जायगानि मुं थावनिनि मुं बेफोरखौ लिरना दोनो नालाय ओ लामा लामा लामा सामायाव बेफोरखौ जोंहा ओ फरायखांनो रोंनांगौब्ला जोंहा सोलोंथाइनि गोनांथिथार जानानै फैयो औ औ दा जोंहा सोलोंथाइ गैयाबाथ' जों बेफोरखौ माबोरै रों रोंनो थिग बेनिखायनो जोंनो सोलोंथाइ गोनांथार होननानै आं सानो आरो सोलोंथाइयाबो सासे सुबुंनो अराय नांथारगौ होननानै आं बेखौनो बुंङो। दा नों थांङाबो ओ सोलोंथाइ गोग्गो सोलोंथाइनि फारसे एसे माबादिहाय जाफुंसार एबा उट्रिसार जानो हायो सुबुंङा संसार जानायाव बेनि बागै एसे सुंद'यै फोरमायना होदो नोंथांङाबो
औ हागोन नोंथां ओ सोलोंथाइ गोग गोग्गो सोलोंथाइ होनना बुंङोब्ला बेयो मोनसे जोबोद गोनांथार होननानै बुं जायो। मानोना जोंहा आं आइजोनि सोलोंथाइनि बागैनो बुंस एसे ओ गोदो खौ जोंहा आइजो फोरखौ सोलोंथाइ लानायनि गोनांथि गैया होननानै बुंदोंमोन नंङा होमबा नोंथां? ओ आथिखालाव जोंहा ओ आइजोफोराबो सोलों थाय लानानै ओ फरायनानै बा बिदिनो गोदोर गोदोर साख ख्रि मावदों। बा बबेबा फोरोंगिरि जादों बिदिनो जोंहा आइजोफोरनि आइजोफोरनि ओ आइजो फोरनि माबायाबो गाव गायनि सेल्फ रिसपेक्टआबो एसे गोजौसिनाव थांदों आरो ना ओ बिदिनो जोंहा आइजोफोरा फरायनानै लिरनानै ओ गंसे न'खरखौ मोजाङैबो सालायलांनो हायो मानोना जोंहा साख्रिनिल' गोनांथि नङा ओ लेखा फरायोब्ला जोंहा न'खौ ओ न'खरखौबो मोजाङै सालायलांनो हायो सासे बिमाया गथ'खौ माबायदि फोरोंनांगौ माबादि अननाय नाय सिबिनाय खुलुमनाय ओ जासिनांगौ बेफोरखौ सासे ओ फरायनाय बा लेख लेखा गोरों बिमाया ओ गथ'नो सोलोंथाइखौ बे बेफोरबायदि मान बावनायखौ फोरोंनो हायो आरो नङा होनबा नोंथां ओ बिदिनो जोंहा आइजोफोराबो सोलोंथाइ लाथारनांगौ ओ जोबोर गोजौ थाखोनि सोलों थाइ नङाब्लाबो एसेब्लाबो जोंहा आइजोफोरा सोलोंथाइ लानानै ओ गावनि नखरजों। ओ गावनि नखरजों बा गावनि ओ एसे फिसाब्लाबो माबा मोनसे। जेसआव जोंहा सोलोंथायखौ। बाहायनायखौ जों नु ओ बाहायनाय हायो आरो औ बिदिनो जोंहा सोलोंथाइनि थाखायनो ओ गासैबो ओ आइजो। फोरबा ओ सिख्ला हिनजावफोर गासिबो जोंहा सोलोंथाइखौ
औ आथारनांगौ नंगौ औ नंगौ बेबादिनो। नोंथांङा ओ गोग्गो सोलों थाइ एबा गोजौ सोलोंथाइ लानानै। ओ लाइमोनफोरखौ माबादिहाय। जोंनि जिउआव। ओ जाफुंसार एबा माबादि हाय खामानि। मावलांनायखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव नुनो मोनदों मा मा बायदिहाय साख्रि मोनलांनायखौ नोंथाङा नुनो मोनदों?
ओ जोंनि ओनसोलावहाय औ औ जोंनि ओनसोलावहाय गोग्गो सोलोंथाइ लानानै जोबोर मोजां साख्रि मावनाय। खौ जों नुनो मोनो। जेरैहाय जोंहा बांसिन। ओ साख्रि लानाय होननानै बुङोबा जोंहा पुलिस बा आर्मि बे। बेफोरबायदि। ओ साख्रियाव गोबां साख्रि मोननायखौ नुदों आरो बिदिनो औ जाफुंसार जाना।यखौ नुदों बिदिनो जोंहा फोरोंगिरिनि फोरोंगिरिनि लेखायाव बिदिनो आ दिले। जानानैे पास खालामनानै बिदिनो ओ फोरोंगिरि जानायखौ नुनो मोनदों। आरो बिदि बिदिनो ओ गोबां ओ नाजानायजोंनो बिसोरबो जाफुंना फुंसार जानो हादों। ओ। बिनि अनगायैबो जों दा। सासे ओ फरायसुलि हिसाबै ओ जोंबो नाजानांगौ बेबायदि गोग्गो सोलोंथाइखौ लानानै गोजौ थाखोसिम जौगानायखौ जों बो नाजानांगोन सोलोंथाया औ सोलों औ सोलोंथाया जोंनि थाखायबो जोबोर गोनांथार होना माने आं
गोनांथार मावनांगौ थारैनो सैथो खोथा सोलोंथाइ गैयाब्ला जोंहा जेबोआनो गैया सोलोंथाइ थानाय मानसियासो मान मोनो होननानै बे जों खोनानो मोनो थिग बेबादिनो सोलोंथाइखौ जों हानायमानि ओह सोलोंथाइ लानांगौ मानो होनोब्ला नाथाय आरो गुदि गिबि गासैबो होननानै बुंजायो थिग बेबादिनो जोंहा बायदि रोखोमनि बायदि रोखोमै सोलोंथाइ लानांगौ हानायमानि नङा होमबा नोंथां औ औ थिग बेफोर बादिनो जों ओ ओ समाज मोनसे सिबिनो थाखायबो जोंनो सोलोंथाइनि गोनांथि जायो। नङा होमबा हारि मोनसे औ हारि मोनसे फोसाबनो एबा हारि मोनसे सामलायनो थाखायबो जोंनो समाज ओ सोलोंथाइनि गोनांथि थिग बेबादिनो औ दे नोंथां बिदि बिदिब्ला जोंहा समाबो जानानै फैथारबाय ओ गोजोननाय थाबाय नोंथांजों सावराय मोननानै
औ औ